औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ नोंथां?
आंथ' दा दं ओरैनो जिरायनानै। नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङा दा ए जिरायनायनि दंब्ला आं नोंथांनि सायाव मोनसे ओ सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ नोंथाङा दा दैज्लां बोथोरनि आबादफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन जोंनिया दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जों आसामनि सुबुंफोरनि गाहायैनो माइ आबादखौनो बांसिनानो मावो गोबांसिनानो जेनेबा नङा होमबा नोंथां? जेनेबा औ जोंनिया आसामाव जोंनिया अखानि बिबाङा गोबां नालाय। बेनिखायनो जोंनि बे ओन जोंनि आसाम ओनसोलाव जोंनिया गोबां माइ आबादखौनो मावो नङा होमबा?
औ औ।
माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो नांगौ माइनि जोलै जाय खौ जों माइग्लिबो होनना बुङो।
बेखौ जोङो जेनेबा गला दखानफोरनिफ्रायबो बायनानै मोनो दानिया गोबां रोखोमनि जोलै जेनेबा माइआबो थ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
बेनि उनाव बेजों बे जोलैखौ जोङो न'आव दंखायोब्ला जेनेबा न'निखौबो लानो हायो। नङाब्ला जों बायनानैबो लानो हायो जा जोलैखौ बायगोन बेखौ जोङो औ बेखौ जोलैखौ लायना दोनफैनानै जोङो जोंनि फोथारखौ खारायग्रोना लायो आरोना। फोथायखौ खारानायखांनायनि उनाव जोंहा साननैसो सम थानानै बेखौ जोङो जा जोलै लाबदों बेखौ जोङो फुख्रियाव सोमना दोननाङो जेनेबा फुख्रियाव सोम फुख्रियाव सोमना दोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
फुख्रियाव सोमखांनायनि उनाव जोङो साननैसो थानानै बे माइआ औ बे मा होनो बे सोमना दोननाय माइया जोंनिया गा जोङो बेखौ थिख दैखाङो फुख्रिनिफ्राय दैखांनानै जोङो जेनेबा दैखांखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेयाव दोनफायो जोङो। होनोमोनलाय बेखौ जोङो जोंनि न'आव जेनेबा उसुंदाफोराव दोनफैयो। ओनफाय दोननानै जोङो लाइ बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो। जाहाथे बियो जोंनिया बिदुं मोननानै गाजा ओंखारबोयो।
औ औ।
औ जेनेबा जोंनिया बे जोलैया गाजा बेरखांनायनि उनाव जोंहा फोथाराव जों हा खारायखाना दोननायखौ जोङो जेनेबा फोमोनो। फोमोननानै जोङो फोमोनखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा‌ फोथारा जेब्ला मोनो अब्ला जोङो बेवहाय बे जोलैखौ लांनानै सार सारखांनायनि सानखांनानै जों बेवहाय जेनेबा जों बेनि सोरगिदिं बेराबा नेट सोंना दोनो जाहाथे बे खोथियाखौ जेनेबा मोसौ मैसोफोरा जाफैया। बोरमाफोरा बेनि उनाव जोंना जोंनि फोथारखौबो जा जा फोथाराव माइ गायगोन बेखौ खौ जों खारायो आरोना आगोलथ' जोंनिया गोबां मोसे मोसौ मैसो आरो बिदि मोसौ मैसोजों जोङो जेनेबा मै नांगोलजों नांगोल जुंगालजों जेनेबा जों बेखौ बायमोन नङा होमबा एबा एवोमोन। नाथाय दानिया खम समनि गेजेरावनो जोंहा ट्रेक्टरजोंनो एवखांजोबो।
औ औ।
ट्रेक्टरजों एवखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय। ट्रेक्टरजों एवखांनायनि उनाव जोंना फोथाराव जोङो आलि होनाय खामानिखौ मावो नङाओमबा? आलि फार्टआवनो गिबियाव जोङो खेबसे एवखांनायनि उनाव जों खारायखांनायनि उनाव आलिखौ दानग्रोयो गिबियावनो जाहाथे जोंनिया टक्टारखौ एवबा जाहाथे जे गोबां जायगायाव समानैनो नाङो। बेनि उनाव जोंना आलि दानखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा आरो सामार होखांनायनि उनाव जोंना आलिखौ खोयो नङा होमबा?
औ औ
खोखांनानै जोंनिया खोथिया जेनेबा खोथिया फुनो हाजिरा जेनेबा थिखा लङो बेनि उनाव लिंखांनायनि उनाव जोंहा मा खोथियाखौ फुखांबा जोङो बेखौ फोमोनो फोमोन जोबखांनायनि उनाव जोंना बे खोथियाखौ फुनानै जेनेबा मानसिफोरा राननानै होयो। बेनि उनाव हाइजिरा टिका लानाय गामिनि आइजोफोरखौ गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौ लिंनो हाजिरा टि थिखा लानानै जों माइखौ गायो नोंथां।
औ औ
माइ गायखांनायनि उनाव जोंना जेनेबा माइ गायखांनायनि उनाव जोंहा माइआ जेनेबा जौ बा जों बेवहाय माइजों लोगोसे गोबां हाग्रा रज'फायो हाग्रा बंग्रा बेखौ जोङो फुयो फुखांनायनि उनाव जों बेवहाय गोबां रोखोमनि हासार सारना होयो जाहाथे जोंनिया माइआ जौनायाव हेफाजाब होयो। बेनि उनाव साननैसो थानानै माइया जोंनिया थरायो जायखौ जों बिबार बारनायबो बुङो। माइआ बिबार बारनायनि उनाव
जोंनिया साननै सम थानानै माइआ हानाय थाखाय थियारि जायो बे माइ हानायनि साननैसो सिगांबो जोंनिया बेवहाय गोबां एम्फौ एनला बाफायो जायनि जाहो जाय जोंनि फसल जेनेबा जाय जोंनि आबादखौ गाज्रि खालामनो नागिरो बेखौ जोङो बेनि थाखायबो बेवहाय जेनेबा जोङो स्प्रे आरि मुलि सारबावो जाहाथे जोंनिया बेवहाय एम्फौफोरा बेखौ जोंनि फस आबादखौ माइ आबादखौ गाज्रि खालामनो हाया।
औ औ
बेनि उनाव जोंना माइखौ हायो आरोना हानानै जोंना न'आव लानानै फैयो न'आव लाना फैनायनि उनाव जोंना बे न'आव लाना फैनायनि उनाव जोंनिया बेखौ नायोबा खायफाया मेसिननि हेफाजाबावनो खेबसेयैनो नाखायोबो बा नाखायोबो जेनेबा हाखायोबा आरो ना जेरै दानियाथ' मेसिनसो नालाय फोथाराव मेसिनखौ सोखानानै बेनि अनगायैबो जोंना बेनि अनगायैबो जोंना लायनो गोबां नाखांनायनि उनाव जोंहा गोबां जेनेबा माइखौ जोङो नांगौखौ न'आव लाखियो लाखिखांनायनि उनाव नाङि जोङो जेनेबा फानहरो बे रांजों जों बे राङा जोंखौ गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो जेनेबा न'खर सुथानायाव माबा मुवा बेसाद बायना लानायाव न'खर सालायनो थाखाय बिदिनो आरो ना। नोंथांनावबो आबाद मावनायनि सोमोन्दै मायबाफोर रोंगथि दोंबा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ औ जोंनियाथ' ओ माया मेसें बोथोराव गोबां बायदि बायदि आबाद मावनो हायो ना नङा होनब्ला नोंथां।
औ नोंगौ।
जोङो फोथारफोरखौ नायनानै जोङो बबेबा हायाव बबेबा आबाद ओ आरो बबेबा हा ओ बबेबा हायाव बबेबा आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो ना जोंनिया हा हानि लोगोआव आबादा सोनारो जोंनिया।
ओ नांगौ-
जेरै जोङो ओआलुफोर आलुफोरखौ ओ गायनो थाखायनो जोंनो बालासिरिया हानांगौ जायो। आरो जोंङो बेसरफोरखौ एसे बोरि हा नायनानै ओ गायनाय ओ गायनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
ओ जोङो मेसें बोथोराव गोबां बायदिसिना आबादफोरखौ मावनो हायो जेरै- बेसर आलु ओ- बानलु ओ बिलाहि लाइ- लाफा गोबां बायदि बायदि गोबां आबादफोर दंबावो ओ जोङो बेसर आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोङनो बे बेसर बेसरनि बिधानखौ नांग्रोगोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेसर बिधानखौ ओ खायफाफोर खायफाया न'आवनो फोनानै न'आवनो लाखिना दोनो फोनो थाखाय। आरो गुबुन गुबुनफोरा दखान एबाओ बेफोरबायदि नार्सारिओ दखानफोराव थांनानै बे बेसर बिदान खौ लायो आरोना ओ जोङो बेगरखौ ओ फनो थाखाय गिबियावनो जोङोओ हाखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगौ जायो आरो ना। आरो बेवहाय थानाय ओ जाबोरफोरखौ साफा खालामनांगौ एसे।
औ
बेनि उनाव जोङो हाखौ ऐवखांना लानानैओ बे बेसरखौ होनाय जायो। जोङोओ बे बेसरखौ फोखांनानै जोंनिया साननै साननै सानथामसो थानायनि उनावनो जोंनिया बे बेसराओ बे आरोनाओ जोंनिया बिलाइ ओ बे बिलाइया जोंनिया ओंखारखांनायनि उनावनो साननैसो थानानै जोंनिया बे बेसर बिफाङा लावबोनानै बेनिफ्राय जोंनिया बिबारा बारो आरोना।
औ नंगौ।
बेसरा बिबार बारो अब्ला जोङो बेवहाय बायदिसिनाओ नांगौ जानाय मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो। आरो हासारफोरखौ होनाय जायो। ओ बेनि उनावनो बेनि उनाव साननैसो थाना जोंनिया बिबार बारखांनायनि उनाव जोंनिया फिथाइयाबो ओंखारबोयो। बे फिथाइ ओंखारखांनानै जोंनियाओ
आरो
सप्ता मोनसेसो थानानैनो जोंनिया बे बेसरा मोनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ।
ओ बेनि उनावनो जोंनिया बे बेसरखौ फुनाय जायो। जोङो बेसरखौ बांद्राय मोन होब्लाबो जोंनिया बे बेसरनि फिथाइआ ओ राननानै जोंनिया सिरिबो यो जाय जायगायाव फैयो बेयावनो सिरिना थाबोजोबो आरोना नोंथां। बेनिखायनो हायोब्ला एसे ओ समजों गोरोबफानानै जों बेफोरोओ
औ।
बेसादफोरखौ फुनांगौ आरो ना गोबाव दोनब्लाबो जोंनिया खहा जायो। जोङो बे ओ बेखरखौ फुखांनानै जोङो बेखौ दाबसे जायगायाव ओ जमा खालामनानै दोनो आरो ना नानो थाखाय जाहाथे जोंनिया बे बेखर -फोरा जेबो आलाय सिलाय जाया।
औ।
ओ बेनि उनाव जों बेखौ ट्रेक्टर - ट्रेक्टरजों ओ आ नानाय जायोना आरो ना ओ
औ।
जेराव जों ट्रेक्टराव मेसिन लगायो बेबायदिनो जोङो बेखौ नानाय जायो। जोङो बेखरखौ नाखांनायनि उनाव जोङो ओ बे बेसरखौ जोङो बस्थायाव सोना लाना फैनानै न'आव दोनफैयो आरोना आरो जोङो नांगौ जानाय खिनिखौ जोङो न'आवबो लाखियो आरो जोङो ओ बे बारा जानायफोरखौ जोङो हाथाय बाजारफोरावबो फाननानै गोबां मुलाम्फा मोनो। आरो जोंनिया बे -बेखर गायोब्ला जोंनिया ओ थावफोराबो गोबां मुलाम्फा जायो आरोना। न'आवनो जोङो नांगौ जायोब्ला बे बेसरखौ जोङो मोजाङै खनसे सुगोरनानै फोरानना बेखौ ओ ओ मिलफोराव लांनानै जों बेखौ फेरदनानै लाना फैनो हायो। आरो जों बे बेसरनि ओ बेसर जे ओ थाव दिहुखां दिहुनखांनायनि उनाव जा ओ बेनि बाख्लाया ओंखारो। बेखौ जोङो ओ लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ हाखराव सोमना दोननानै जों बेखौ मोजाङै ओ सुनानै जों बेखौ नानोबो आदार हिसाबै होनो हायो जायखौ ओ जोंनिया होयोब्ला नाफोराबो गोबां देरो आरोना आरो जों ओ नाफोरखौ फाननानै मुलाम्फा मोननो हायो। जोंनिया मोजाङै देरोब्ला बेबायदिनो बेसर आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।